औ
औ औ खोनादोना
खोनादों
हेलौ औ
औ खोनादों
नोंथाङा बिजि नामा
बिजि नङा
ओरैनो दंथयो ना
औ ओरैनो दङ।
औ बिदिब्ला होनबा जोङो दसे सम इनटा ओ आंबो ओरैनो दङ।
औ
ओ ओ फैबा दसे सम इन्टारनेटनि बागै रायलायनो हागोन ना आंजों?
औ हागोन।
अह ओरैनो जेनेबा जोंनि जिउआवहाय इन्टारनेटआ माबायदि गोहोम खोलैदों?
औ। इन्टारनेटनि बागै औ खोनादों।
औ औ। ओ आं एसे बुंना होग्रोनि जेनेबा खोनादोंना?
ओ ओं खोनादों।
औ इन्टारनेट होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जेनेबा बेवहाय गोबांथा कम्पिउटारनि मोनसे फोनांजोब फोनांजाबनाय बे मा जे होननानै बुंनो हागोन जोङो बेखौनो इन्टारनेट होननानै बुंनो हायो आरो। गोरलै रावआवहाय दा बे इन्टारनेटनि जोहै जोंनि दा जिउआवहाय माबायदि? गोहोम खोलैदों बेखौहाय एसे बुंनो हागोन नामा नोङो?
अह नेगेटिबबाबो जायो पजिटिभ थिभबाबो जायो।
आरोना। इन्टारनेटआ माने जोंनि थाखाय मोजां गोहोमफोर
अह।
आरो गियानखौ सोलोंनो थाखाय होदों आरो ना जोंनो।
औ औ औ।
अनलाइन सोलोंथाइ आरो सोलोंनायनि खाबुफोर। रायज्लायनाय आरो
औ।
रायज्लायनायनि गेजेरजों माने हायो आरो माने इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो अनलाइन सपिं आरो बिदिनो सिरि थाइ
औ औ
ओमफ्राय औ
औ औ औ
बिदिनो औ औ औ
औ